औ
औ नोंथाङा मोजाङै खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
अ अब्ला नोंथांजों आं दिनै मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां। सावराय जागोन ना?
ओ ओं सावरायजागोन नोंथां सावरायजागोन
अ बिदिब्ला जोङो आथिखालाव बर' सुबुंफोरा बाहायनाय ओ माखासे मुवा बेसादफोरा जोंनि गेजेरनिफ्राय गोमालांबाय नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ
बिनि गेजेराव जोंहा जाग्रा लोंग्रा माखासे मुवा बेसादफोराबो सानफा एफा खमायलांनायखौ नुनो मोननाय जादों नोंथां बेफोरनि बागैनो एसे सावरायनोसै नामा नोंथां दिनै
जागोन जागोन नोंथां
औ बिदिब्ला जोंहा आथिखालाव गोमालांनाय मुवा बेसाद महरै जोंहा मोननो हायो नांगोलाबो एसे एनै गोमालांबायखोनो होनना बुंनाय जायो मानोना बेफोरो ओ आबाद मावग्रा हिसाबै जोंहा गोबां मुवा बेसाद सादफोरा गोमालांदों बिनि गेजेरावनो जोंहा नांगोलखौबो हमनो हायो मानो होनोब्ला जोंहा आथिखालाव बांसिनानो ओ मोसौजों आबाद मावनाय जालिया डायरेक्ट जोंहा ट्रेक्टरफोरजोंसो आथिखाल दोरोंयारि ओ आथि खाल बिगियान मुगाजों दिहुनजानाय ट्रेक्टर बायदिफोरजोंसो जोंहा ओ हालेवनायखौ नुनो मोननाय जायोसै बिनि थाखायनो जोंहा आथिखालाव नांगोलाबो एफा एनै खमायलांबाय। ओ बेफोरबायदिनो ट्रेक्टरजों हालेवनाय नि जाउनाव आथिखालनि गोबां सुबुंफोरानो जोंहा नांगोलखौ दाननो रोंबांलिया बिनि थाखायबो जोंहा इसे खमायलांनायखौ नुनो मोननाय जादों मानोना सिगांनि जेनेरेसेननि एबा गोदोनि मानसिफ्रा जाबायदि दानना नै हालेवदोंमोन बेफोरबायदि आथिखालनि सुबुंफोरा एसेबां दाननो रोंलाबो जानो हागौ मानोना जोङो नांगोलखौ एसेबां आथिखालनि मुगानि सुबुंफोरा बांद्राय इउस खामनाय जाला बेनिखायनो आथिखालनि सुबुंफोरा बेखौ दाननो रोंलाबो जानो हागौ खायफा खायफाया रोङोबो जानो हागौ। बांसिनानो नाथाय रोंला आरो दानि जुगनि मानसिफ्रा।
औ औ।
दा जोंहा बिदिनो गोमालांनाय हिसाबै जोंहा नांगोलखौ मोनसे मोनबाय आरो बि दिनो जोंहा रयनाफोरखौबो बांद्राय बाहायनायखौबो जों नुनो मोननाय जाला। रयनायाथ' दाननो इजि नाथाय बांद्राय बाहायनायखौ नुनो मोननाय जाला जायनि जावनाव आथिखालनि गथ' उन्दै उन्दैफ्रा रयना होनब्ला माखौ होनो बेखौबो बुजिला एबा मोनथिला। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा हासिनि बेखौबो एसे एनै खमायलांनाय खौ नुनो मोनबाय जाय जोंहा बै दुब्लिफोराव हालेवब्लाथाय जाय जायगायाव हाग्रा बंग्रा बांसिन दङ बेफोर जायगायाव हालेवनानै जा जाबोर ओंखारो बैखौ बुथुमनो थाखाय जा जोंहा हनानै बुथुमग्रा जाबोर बुथुमग्रा मोनसे आगजु बेखौ जोंहा हासिनि होननानै बुंनाय जायो। बेबो जोंहा आथिखालाव प्राय गोमालांबायनो होननानै हमनो हायो। मानोना जों बेफोरखौ नुनायानो जाला गोदोनि समाव जाबायदि नुयोमोन। आथिखालाव बेफोरबायदि नुनाय जाला बिदिनो गोमालांबायखौनो होनना बुंजासिगोन आरो।
औ औ।
बिदिनो जोंहा। जानाय लोंनाय बिथिङावबो नायोब्ला जोङो गोबां जाग्रा मुवा बेसादफोरखौ आथिखालाव गोबां खम नुनो मोननाय जायोसै आरो नोंथां। जेरै जोङो हमनो हायो ओ गां जेमा गांजेमाफोरखौथ' जोंहा गोबां जायोमोन गोदोनि बर'फ्रा। आथिखालाव गांजेमाफोरखौबो जों मोननाय जालिया। मानो होनोब्ला जोंहा आथिखालाव ट्रेकटरजों हालेवो नालाय। जा दुब्लियाव जोंहा हालेवनाय स समाव बिफोरनि जोलैफोर दङब्लाबो ट्रेक्टरजों हालेवनाय बै जा ट्रेक्टरनि फाल बियो फुरा गेब्ले होजोबो बिधान एबा जोलैखौनो दोनलाङा। ओरैनोबाबो जोंहा गांजेमाया स सिगांबो एफा एनै खमखामोन बांद्राय खम नङामोनबाबो। लिमिटेड मोनोमोन आरो ओमफ्राय दा दायो थ' जों दैज्लां बोथोराव गांजेमाखौनो नुनो मोननाय जाला। एखनबा माफा मानै सोरबा सोरबालसो मोननाय जायो गोदोनि समावथ' दुब्लि दुब्लि मेरला मोनोमोन जोंबो गोदो समाव गोबां गांजेमा हमनानै जादोंमोन। गांजेमा सिंखावरि बेफोरबायदिखौ जों गोबां जादोंमोन आरो दा ट्रेक्टरजों हालेवनायनि जाउनाव जोंहा बेफोरनि जोलैफोरा बांद्राय थायैनि जाउनाव आथिखालाव गांजे जेमाया गोमालांनायखौबो जों नुनो मोनोसै आरो नोंथां दा बिदिनो जोङो दैयाव थाग्रा एंखावरि एबा सिंखावरि बेखौबो जोङो गोमालांबायखौनो होनना बुंजायो बेखौबो जोङो गांजेमा बायदिनो गोदो जेराव मेरा राव मोननाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव बेखौबो नुनो मोननाय जालिया बेबो बर'फोरनि मोनसे जाग्रा आदारमोन बेखौबो जोङो गोबां जायोमोन बाथोन हिसाबै बेफोरबायदिनो जोंङा दैयाव थाग्रा हिसाबै ओ साम' साम'खौबो जोंङा एसे खम बिबांनि नुनो मोननाय जायोसै बांसिन जोंङा आथिखालाव मोनोब्लाबो बै साम' खिथु गोलावखौल'सो मोननाय जायोसै बै बे खान्दा मोनसेखौ जों एसेबां बिबांनि नुनो मोननाय जा जाला एबा मोनबांलानो हाथायफोरावबो जोङो नुनोनो मोनला माने बेफोरबो मानि थाखाय जोबलांखो होननानै बुंङोब्ला आथिखालाव गोबां मानसिफ्रानो बेखौ जानो हमबाय गोदोथ' बांसिन बर'फ्रासो जायोमोन आथिखालावथ' गोबां हारिनि सुबुंफोराबो बेफोरखौ जानो हमबाय बेफोरनि जा बेनिफिट बेफोरखौ सुबुंफोरा मोनथिनानै बेखौ आथिखालाव गोबां जानो हमबाय जायनि जाउनाव गोबां सुबुंफोरा बेफोरखौ हमनानै जानायखौ नुनो मोननाय जायोसै आरो दा बिदिनो जोङो बेफोरनि जोबलांनाय जाहोनखौथ' मा बुंनो नोंथां दा जाग्राबो बांबाय आथिखालाव आरो दाउब' बेराद गिदिर गिदिरबो फैयो जाय साम' जायो बिनि थाखायबो जोङो जोब्बाय खोमा होनना सानना लानो हायो आरो बेफोरबायदिनो जोंहा जोबलांनाय मुवा बेसाद हिसाबै जोङो मोनबावनो हायो जेरै आबाद मावनायाव बाहायनाय गोबां मुवाफोर जोंहा दंबावो जायनि मुंफोरखौ जोंनो आथिखालसिमहालागै एसेबां मोनथिजोबा बेफोरनि नि गाहाय जाहोनानो जाहैबाय ग्लबेलाइजेसन आथिखालाव जोङो गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय फैनाय ओ जा मोजां मोजां बुस्थु एबा जा समखौ जोङो गोदोनि समाव ओ आबाद मावनानै गोबां बारग'हरोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोर ओ मुवा बेसादफोरा फैनानै ओ गोबाव सम लानाय जा खामानिफोरखौबो थाब थाब मावनो हानायनि जाउनाव आथिखालाव गोबां सुबुंफोरा बे गोदान मुगाजों दिहुनजानाय बै आगजुफोरखौ ओ नाजावना लानायनि थाखाय आथिखालाव गोदोनि दोरोङारि मुवा बेसादफोरा एसे एनै गोमालांनायखौ जों नुनो मोनबाय दा नोंथाङा बेफोरनि बागै मा बुंनो सानो नोंथां
अ बुंनांगौथ' गोबां दं होननानै आं सानो जेनेबा बर'फोरनि गोमालांनो लानाय मुवा बेसादफोर होननानै बुङोबाथ' नोंथाङाबोथ' गोबाङानो बुंलांखाबाय दा आं बिनि गेजेरावनो मोननैसो बुंनो सानदों आरोना नोंथां जेनेबा बर' फोरनि गोमालांनो हमनाय होननानै नोंथाङा बिदिनो आबाद मावनायाव बाहायनाय माखासे आइजेंफोरनि सोमोन्दै बाहायबाय इयो बुंबाय आरो जेनेबा बेफोरखौ जेनेबा आथिखालाव जों बाहायनायखौ खम नुबोबाय बेखौबो नोंगौ थारैनो जेनेबा गोदोनिफ्राय जों दासिमाव जेनेबा जों उन्दै समावहाय जेसेबांखिनि माने बाहायनाय नुबोदोंमोन नाथाय जों दा आथिखालाव नायोब्ला जेनेबा जोबोर खम होननानै बुंनो हासै नोंथाङाबो जेरै बुंनो हादों सिगां माने नांगोल बाहायोमोन दा ट्रेक्टर बाहायनायखौ जों नुनो मोनसै आरो बिनि अनगायैबो जेनेबा सिगांनि समाव जोङो जोंनि माने न'फोरावनो बाहायनायफोरखौ नुबोदों जेरै हासारनि थाखाय जेनेबा बिसोरो गोबोरखि हासार एबा इदिनो माने दाखोर दालानि माबेबा हासार जानायफोरखौ माने दुब्लि बारियावहाय सारनाय नाथाय जों आथिखालाव नुनो मोनो जे माने खोथिया फोजेननायनिफ्राय लानानै माने माइ फिथाइ जाहैनायसिम माने जोङो हासार माने बायदि रोखोमनि बाजारफ्राव मोननाय बादिनो रासायनिक इउरिया बायदिफोरखौ सारनानै माने दिहुन दिहुननायखौ जों आथिखालाव माने नुनो मोनसै आरोना नोंथां दा दा जों बुंनो हाबावो आरो बेनि अनगायैबो जेरै जों दा जानाय लोंनायनि बेलायाव बुंदों नोंगौ जेनेबा जानाय लोंनायनि बेलायावबो गोबां माने जोंङो सोलायनायखौ नुबोदों आरोना गोदोथ' जेरैबाय दि जेनेबा जोंङो ओ बर'नि हाबा जेरै हाथासुनिफ्राव जोंङो अनला ओंख्रि होयो बेवहाय जोंङो नुनो मोनो जे जेनेबा अनला ओंख्रि संङोब्ला हालदैबो होआ इदिनो जेनेबा थावबो होआ बेफोरबायदि जेनेबा खारै होनानैनो बा इदिनो जेनेबा मिथिंगानि माखासे बिफां लाइफां जेरै ओ मैगं थाइगंफोर जेरैहाय ओ मोदोमनो थाखाय बा बिदिनो जेनेबा गोथाव मोनहोनो थाखाय होन होनो थाखाय जेरै माबाफोरखौ बाहायो मुगा दुन्दियाफोरखौ बाहायो। बिदिनो जेनेबा दुन्दियाफोरखौ बाहायो नाथाय बेफोरखौ जोंङो आथिखालावहाय माने नुनोखौनो मोनला होननानै जों बुंजासै आरोना माने जोंङो गामि ओन गामियाव माने गंफा गंनै गामिफोराव थाङोब्ला जों नुनो मोनगोन जे माने जेनेबा खायसे न'खरफोराव थानाय खायसे न'खरफोराव गैयि आरो जोंङो टाउन सहर फारसे फैयोब्लाथ' जोंङो नुनोखौनो मोनला होनोब्लाबो माने बांद्राय बुंनाय जानाय नोंङा आरोना बे मारे बे बेफोरनि जायगायाव बिसोरो मा बाहायसै आथिखालावहाय माने थाव बाहायसै आरो इदिनो जेनेबा ओ खारदैनि जायगायाव थाव बाहायो आरो जेनेबा इदि मोदोमनायनि था खाय गोदो मुगा दुन्दिया बाहाययोमोनब्ला आथिखालाव मा बाहायो माने मस्ला मस्लिफोरखौसो बाहायनायखौ जों नुनो मोनसै आरोना। बायदि रोखोमनि जेनेबा मस ला मस्लिफोरखौ जोंङो आथिखालाव बाहायनायखौ नुनो मोनसै दा बेफोरनि अनगायैबो जोंङो गोदो माने ओ इदिनो ओ जालुनो थाखाय माने फुंङाव बा इदिनो बेलासिफ्राव साहाफोरजों जानो बा इदिनो बायदि रोखोम जेनेबा जानो थाखाय न'आव जानो था थाखाय जोंङो फिथा सावनाय इदिनो एन्थाब एवनाय इदिनो लादु सावनाय माने इदिनो बायदि रोखोमनि माने सो आरो सिरा बा सौराय इज दि बिदि माने एवनानै जानाय बेफोरखौ जोंङो माने नुनो मोनबोदों आरोना नाथाय जों आथिखालाव नुनो मोनसै जे बेफोरनि जायगायावहाय माने आजिखालिनि सुबुंफोरा चावमिन बारगार बिदिनो जेनेबा मम' बिदिनो रल माने बायदि रोखोमनि जाग्रा मुवा बा बिदिनो माखासे बाहेरानि जाग्रा मुवाफोरखौसो आथिखालाव माने न'खरावबो बानायनानै जानायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनसै आरोना। दा माने संनाय खावनायनि बेलायावबो गोबां सोलाय स ल' जादों आरना बेबायदिनो जों बुंनो हायो आरोना जेनेबा ओंख्रि संनायनि बेलायावहाय गोदो जेरैबायदि सङोमोन दा खिन्थु बेबायदि सङि आरो जेनेबा जाग्रा मुवाफोरनियावथ' जों सोलायनायखौ बांसिनानो नुनो मोनखासै माने बेफोर गासैबो माने ग्लबेलाइजेसननि गोहोम माने नोंथाङाबो बुंलांदों नंगौ थारैनो बे सैथो जेनेबा ग्लबेलाइजेसननि थाखायनो बेफोर गासिबो जाजोबदों माने मानो होनबा सुबुंफोरा बांसिनानो जेनेबा गावनाव जा दङ बेखौ माने ओ गुबुननिख्रुइ साबसिन नुग्रा मोनसे बेफोरबायदि हुदाया दंखायो बिनिखायनो माने बैफोर हुदा फोरखौबो माने सुबुंफोरा जानो माने माबायदि मोनजायो बिनि टेस्टआ माबायदि बा माबायदि गोथावा बिनिया बेफोरखौ माने नायनो लुबैनाया माने सुबुंफोरनाव थाखायो आरोना। बिनिखायनो बयबो माने गावनियावहाय बाहायनानै जाफैनायखौ जों माने बेफोरखौ माने नुनो मोनो आरो बिनि गेजेरजों माने बै जोंनि जा गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय दोरोङारि माखासे जानाय लोंनायनि हुदाफोर बा आदबखान्थिफोरखौ माने एसे गोग्लैसोनाय बा बिदिनो गोमालांनो हमनायखौ जों माने नुनो मोनो आरोना बिदिनि जाहोनावबो आरो जोङो जेनेबा गोदोनि समावहाय जोङो नुनो मोनो जे संनाय खावनायनि बेलायावहाय बिदिनो जेनेबा गोदो दोफोराव इदिनो अरदाबफोराव संनानै जानाय नाथाय जों आथिखालाव नुनो मोनसै जेनेबा बेफोरबायदि दो एबा अरदाबखौनो आथिखालावहाय गामि गफा एबा गामि ओनसोलावबो जोङो नुनोनो खम मोनसै मानो होननानै बुङोब्ला बैफोरबायदि गामिफोरावबो आथिखालाव गेस बाहायनायखौ जों नुनो मोनसै आरोना जायनि जाहोनाव माने ओ बिदिनो अरदाबफोरखौ माने गोदोनि माबा फोरा माने गोदोनि माने गोदोनि सुबुंफोरा बाहायोमोन नाथाय आथिखालनि गथ'फोरा माने अरदाबजों बन बन सुनानै अर सुनानै ओंखाम संनायखौ आथिखालाव माने बानायखौ जों नुनो मोनसै आरोना बेफोरबायदि माखासे सोलाय सोल'खौ जों माने नुनो मोनो आरोना दा ओ गाननाय जोमनायनि बेलायावबो गोबां सोलाय सोल'खौ नुनो मोनो। बिदिनो बायदि रोखोमनि जेनेबा ओ गाननाय जोमनायनि बेलायावहाय गुबुनफोरनि खौ नुनानैबो माने जेनेबा जोंनियावहाय बाहाय फैनाय